हेल'
औ नोंथां
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुंनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हर ग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां
औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो फ्रिनो दङ' ना?
औ नोंथां ओरैनो दं
औ नोंथांनि खबरफोरा मोजांबा
औ नोंथां मोजां
औ, ओ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांजों आङो दसे सम एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों। नोंथाङा आंजों सावरायफानो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन
औ ओ दे बिदिब्ला जोंहा जोंनि समाजाव जेरैहाय ओ जोंनि बर' आइजोफोराथ' ओ गोबां मावनो दांनो आखा फाखा नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो बिसोरनि मावनाय दांनाय बा संनाय खुरनाय गासैबो हाबाफारियावथ' बिसोरो जेरावबो सिगां होननानै जों मिथियो। ओ बिदिनो जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' आइजोफोरा गासैबो ओ न'खराव जिब जुनार बा दाउ अमा फिसिनानै न'खराव ओ थाइसे थाइनैबाबो एसेयैब्लाबो हेफाजाब होदों बे जिब जुनार फिसिनायनि रांजों ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथांङा आंनो एसे सावरायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ। दाउ अमा फिसिनाय होनना बुङोब्ला ओ जोङो। बे दाउ अमाफोरखौ जोङो फि फिसिथारनांगौ आरो नोंथां ओ मानो होनोब्ला जोङो बे दाउ अमाखौ जोङो। ओ गोबां ओ खस्थ' खालामनानै फियोब्ला जोंङो। ओ गोबां ओ रांबो मोननो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो ओ दाउ अमाफोरखौ जोङो फिसियोब्ला जोंनि सोलोंथाइ लानाय बा न'खर सालायनाय ओ खैफोद बेफोरबायाददि ओ बेफोरबादि समाव जोङो ओ बे दाउ अमा बा बोरमा फिसिनानै मोननाय। ओ रांफोरखौ रांफोरजों जोङो गोबां। सहाय मोननो हायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोङो दाउ अमाफोरखौ ओ फिसिनो हायोब्ला मोजां आरो नोंथां। बिदिनो जोंङो। जों बिदिनो जोङो न'आवनो बोरमाफोरखौ बा जिब जुनारफोर खौ फिसिनानै जोंङो। ओ फिसिनानै बा खस्थ' खालामनानै जोंङो। ओ गोबां रां गोबां रांखौ मोननो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो जोङो गुबुनफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गुबुनफोराबो बेफोरबायदिनो दाउ अमा बोरमाफोरखौ फिसिनानै गोबां रां खामायो होननानै मिथिनाय जायो आरो नोंथां ओ जेरैहाय-श ओ जेरैहाय गुबुनफोरा ओ दाउफोरखौ ओ दाउफोरनि बा मोसौ बोरमा फोरनि फार्म बानायनानै जेरैहाय खस्थ' खालामनानै बा नांगौ बादि आदारफोरखौ होनानै जेरैहाय सहाय मोनो बेफोरबायादिनो जोंफोरबो ओ खालामना लानो हायोब्ला मोजां आरो नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बिदिनो दाउ अमाफोरखौ जोंङो ओ जेरैहाय जोङो दाउ दाउनि सायाव बुंनो थाङोबा दाउनो जोंङो इंखुर माइरं बा जायखौ जोङो जखाय माइरं होननानै बुंनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जानाय माइरं बा न'नि माइरं बे आरो माइ बेफोरखौ जोङो दाउनो होनानै बे दाउखौ जोङो फेदेरनाय जायो ओ बेजों लोगोसे दाउफोरा गोबां एम्फौ एनलाफोरखौबो हाग्रा बंग्रानिफ्राय ओ बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय थाबायनानै बा बेरायनानै ओ जायो आरो नोंथां बिदिनो आरोबाव अमानि सायाव बुंनो थाङोब्ला अमानो जोङो बा अमाखौ फेदेरनो थाखाय जोङो अमानो गुन्दै नांगौ जायो आरो लोगोसे अफ्रिबो नांगौ जायो। बेनिखायनो जोङो अफ्रिखौ अफ्रिखौ जोङो जुमाय सावोब्लासो जोङो अफ्रिखौ मोननो हायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो जुमायखौ जोङो सावनांगौ जायो आरो अमानि थाखाय बिदिनो अमानो अमानो गुन्दै गुन्दै आरो जेरैहाय जोंहा सिरानि दुन्दैबो दं बेफोरबायदि गुन्दैफोरखौ जोङो होयोब्ला अमाखौ जोङो थाबैनो फेदेरनो हायो आरो नोंथां। बेजों लोगोसे जे जोङो अमानो जायखौ जोङो सापर् होननानै बुंनाय जायो। बे सापरफोरखौबो जोङो अमानो होनाय जायो आरो अमानि अमानि थाखाय होनाय जायो आरो ना नोंथां।
बिदिनो जोङो बोरमा बोरमानोबो जोङो गोबां बिफांनिफ्राय जोङो बिलाइ हाननानै होनाय जायो जाहाथे बोरमाफोरा थाबैनो देरो आरो नोंथां बिदिनो जोङो बोरमा खौबो दाबसे जायगायाव होनानै जोङो खानसेयाव खेबनै खेबथाम जन ज नों बिदिनो आरोबाव मोसौनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला मोसौखौबो जोङो गांसो गोनां जायगायाव होनानै बेखौ जोङो सानसेयाव साननै सानसेयाव जोङो खननै खेबनै खेबथाम बेफोरदि जोङो होस्लायनांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां।
बिदिनो बिदिनो जोङो बेफोरबायदि थाब थाबैनो जोङो नांगौ आदारफोरखौ होयो। जोनो थाबैनो नांगौ समाव फाननानै जोङो गोबां रां खहाय मोननो हायो आरो नोंथां ओ नोंथाङा नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां ओ जोंहा जिब जुनार फि नायखौ माबायदि फिसियो नोंथाङा बुंखाबाय बिदिनो जोंहा आइजो फोरा बर' आइजोफोरा जेरावबो आखा फाखा गासैखौबो रोंजोबगौ संनाय खुरनाय मावनाय दांनाय बिदिनो बिसोरो दाउ अमा लानानैबो न'खर खौ ओ सालायगासिनो दं होनबाबो अरजाया जेरैहाय बिसोरो नांगौ जानाय समाव दाउ अमाखौ फाननानै ओ अमा दङ'ब्ला अमाखौ फाननानै बोरमा दङ'ब्ला बोरमाखौ फाननानै मोननाय रांजों बे नांगौ जानाय ओ माबा मोनसे खामानि बा सोलोंथाइ लानाय बेफोराव मदद होस'यो आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ बिसोरो ओ मावनाय दांनाय बा दानाय लुनायावबो आखा फाखा बेनि अनगा गायैबो गुबुन फारसेथिं दाउ अमा लानानै न'खरखौ हेफाजाब होनायखौ जों बांसिनानो नुनो मोनो। बिदिनो ओ मोसौजोंथ' जोंहा ओ गोदो गोदाय आबै आबौमोना गोबां रोखोमै ओ सोलिबोदों जेरैहाय मोसौ जोङो? मोसौजों बिसोरो हालेवनानै आबाद फोथारखौ ओ खालामबोदों बा आबाद फोथार मावबोदों। बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोथ' गोबां न'खराव गोबां माब्रै माबा बा हालिसे बेबादि मोसौ थायोमोन। बे मोसौनि खिफोर खौनो बिसोरो दुब्लि फोथाराव लांनानै हासार महरै बाहायहोयोमोन। ओ बिदिनो बिसोरो हालेवनानै बा दुब्लि फोथाराव लांनानै ओ गोब गोबोरफोरखौ लांनानै बेयाव गारहोयोमोन। बा मोसौ फोरखौ ओ बिदिनो हालेवनानै आबादखौ मावोमोन आरो। बेजों लोगोसे मोसौनिफ्राय जोङो? ओ गाय खेर मोनो गाइखेरजों जोंहा ओ गाइखेरजों जोंहा गोबां रोखोमै ओ जाग्रा मुवा बानाय जायो। जेरै घिउ गाइखेर दाखा पुनिर बेफोरबायदिखौ बानायनाय जायो। आरो ओ बिदिनो बोरमाफोरखौबो बुंनो थाङोब्ला बोरमा बेदराथ' आथिखालाव गोबां बेसेन गोसा। दा जेरै से केजियावनो स्निजौ रां होननानै बुंनो हायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला बोरमा बेदराव गोबां भिटामिन दङ' होननानै जों मिथिगौ। आरो अमाखौबो बुङोब्ला अमायाबो फिसिनो हायोब्लाथाय ओ जुदि अमा बुन्दि फिसिनो हायोब्ला बेखौ फिसा जाहोनानै जोंहा बे फिसाफोरखौ ओ ओ जि दाइन गु बेबायदि फिसा जोनोम होयोब्ला? बे फिसाफोराव जोंहा गोबां मुलाम्फा। फा दङ' जेरैहाय ओ मासे फिसायावनो जोंहा ओ थाम रोजा ब्रै रोजा बेफोरबायदि राङाव फाननो हायो। जेरैहाय बेफोर ओ मा दाइन ओ अमा फिसा फानोब्लाथ' गोबां रां मुलाम्फा जागोन नङा होमबा नोंथां? बिदिनो ओ अमा बुन्दि लानानैबो जुदि फिसा होयो होहोयोबा गोबां मुलाम्फा दङ आरो। आरो अमा बेदराबो आथिखालनि मुगायाव जोबोर बेसेन गोनां जाबाय। जेरैहाय सेरसे बेदराव जोंहा? थामजौ बाजि रां बा मालाबा हाथाय लानानै हाथाय बिदिनो ब्रैजि रां ब्रैजौ रां बे बेफोरबायदि बेसेनाव फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिनो दाउफोराबो सेरसेयाव ब्रैजौ रां बेफोरबायदि राङाव फाननानै लाबोनायखौ बा फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो। जोंहा दाउ अमा फिसिनाय जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानो होनना बुङोब्ला जोंनो फिसा फिसा गोनांथि जानायफोराव बैफोर जिब जुनारखौ फाननानैनो जोंनो मदद होनायखौ बा जोंनो मदद हेफाजाब लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जिब जुनार बा मोसौ बोरमाखौथ' जेबो आदारनि गोनांथि गैया। बिसोरखौ फोथारफोराव बा न' खाथिफोराव होना दोनबानो बिसोरो गिदिं गिदिं आदार जायो। बिदिनो अमाफोरखौथ' लायोब्ला अमाफोरनो एसे से आदारनि गोनांथि जायो मानो होनना बुङोब्ला बिसोरथ' गांसो जाया? बिसोरो खालि अफ्रि गुन्दै बेफोरखौ जायो आरो नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों आंहा सावरायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय दाउ अमा बा जिब जुनार फिनायनि सायाव आं नोंथाङा आंनो जोबोर मोजाङै फोरमायनानै होबाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो नोंथांखौ आं आरोबाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोन्थों।
गोजोन्थों